खोनादों ना नोंथां औ औ दे खुलुमबाय नोंथां
ओमफ्राय दा नोंथाङा माबाफोर
अ नोंथाङा औ नोंथांजों बिनि सोमोन्दै सावरायनो होनना नोंथां सिम फनहरनाय जादों जे आं नोंथांनि सिगाङाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानदों आरो नोंथां बे आबादानो जाहैबाय जोंनि दा ओ माइ आबाद मावनाय जाय आबादा जोंनि आसामनि गाहाय आबाद आरो ना नोंथां जाय माइ आबादखौ मावनानै जोंनि गासै आसामनि सुबुंफोरा बा जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरानो जिउ खुंगासिनो दं थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला माइया आबादखौ जोङो माबोरै मावनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो नोंथाङा हानि जगारखौ थिग खालामनानै लादों आरो नोंथांनाव ओ हाया थि थाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ बेसेबां बुरजा हा बा आबादखौ मावगोन बेखौ नोंथाङा ओ जखा लानानै आबादनि जोलैखौ नायनांगोन आरो नों नोंथाङा मा आबादनि जोलैखौ मावनो बेखौबो नोंथाङा थिरांथा लानांगौ जेरैहाय जोंहा गोबां रोखनि माइ आबादखौ खौ जोङो मावनो हायो जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला रनजित माइरं बायसमुति सा कापर बिदिनो मासुरि बंगबन्धु माइब्रा मा माथा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माइ दं आरो जोंहा बिदिनो नोंथाङा गिबियाव माबे माइखौ मावनो बेखौ नोंथाङा थिरांथा लाग्रोनांगोन आरो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा बे माइखौ न'आव गैयाब्ला बा गुबुननिफ्राय मोनाखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन आरो बे जोलैखौहाय हाथाय बाजारनिफ्राय फ्रायना लाखांनायनि उनाव नोंथाङा आबाद फोथारखौहाय गिबियावनो मा खालामनांगौ एवनानै लाग्रोनांगोन जोंहा गिबि एवग्रोनांगौ गिबि एवग्रोनायनायखौ जोंहा मा होनो खारायनाय खारायखांनायनि उनाव जोङो साननै सानथामसो दोनखांनायनि उनाव खेबसे खेबसे एबावगोन जायखौ जोङो सामार होनाय होनो बे सामार होखांनायनि उनाव जोङो बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो हालेवग्रोदों नालाय बेखौ सोरगिदिं जोङो बे आलिखौ जों दानस्रानांगोन आरो आलिनि फारखौहाय जायखौ जों आलि फार दाननाय होननानै बुंनाय जायो खदालजोंहाय बेनि उनाव बेखौ आलिखौ दानखांनानै नोंथाङा साननैसो बेखौ सेवगार होबावदो हाग्राफोरखौ सेवगारखांनायनि उनावहाय नोंथाङा फिन खेबसेबबो एवबावनांगौ बे एवनायखौ जोंहा एवगारनाय होनना बुङो आरो बि एवगार खांनायनि उनावनो नोंथाङा अखानायैफोर मा खालामनांगौ बे खोथिया फोनो थाखाय जोंहा जे दुब्लिनि जगार खालामदों बे बिथाङा सोरगिदिं आलि खोनानै लानांगौ जाहाथे बेयाव नांगौ रोखोमै जोंहा दैया जमा जानानै थायो आरो माइ आबादाव जोंहा दैयानो गाहाय बिफाव लायो होनना जों बुंनो हायो बिब्दिनो जोंहा जि दुब्लिया जाबाय दुब्लिनि उनाव जोंहा माइ आबादनि बागै बिदिबा माइ जोलैनि बागै जोंहाथ' माइ जोलैखौ ह हाथाय बाजार बा न'निफ्राय मोनबाय नालाय जों बेसेबां नांगौ जखा लानानैहाय बेखौ बस्थाफोराव सोमनांगौ आरो दैयाव बस्थाफोराव जुनानै जोङो दैयाव सोमनांगौ फुख्रि दंग' बेफोराव सोमनांगौ जुदि फुख्रि दंग' गैयाबा नोंथाङा न'नि दैयावनो सोमनो हायो जेरै बालसिं खान्थाफोराव सोमनानै दोननो हायो आरो बिनि उनाव जों फुख्रि दंग'फोरााव सोबनाय मखौ जो बोखांङोब्ला बोखांखांनानै जोङो बेखौ दैखौ फसर होग्रोनांगौ सरखार होनायनि उनाव जोङो मा बे माइलिखौ हायावल' लखबना दोननांगौ आरो बेखौ थास थालदि बिलाइजोंं खोबनानै सायाव बस्था खोबदेरना दोननांगौ बिदिनो जोंखौ जोंहा गिबियाव दैयाव से हर बा से साननि थाखाय सोंग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो अखानायै फिन बेखौ बोखांनायनि उनाव बिदिनो हरसेबा हरनै दा जाउनाया जोंङो मया खिलि हरो आरो जायखौ जों गाजा बेरनाय होनना बुंङो बे गा बेरखालि नोंथा बे खालि फोहैगोन बेखालि नोंथाङा थिन हाखौ एवनानै फोमोननांगौ आरो फोमोनखांनायनि उनावहाय जोंहा मा हाया गोजौ गाहाय जायोना हाया गोजौ गाहाय जायोब्ला नोंथांङा बेखौ मै होनानैहाय बेहाय बे खोथियाखौ जे जोंहा जोलै बेखौ नोंथांङा फोहैनो हायो आरो खुबैहैनो हायो। बिदिनो जोंहा खोथियाखौ से खावसे मासनि उनावनो बा दाननि उनावनो जोंहा बे खोथियाखौ मोननो हायो बा फुनानै गनो हानाय ज आरो बिनि गेजेराव जोंहा गेजेर गेजेर हासार बायदि खौ होनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा थानाय बााबादफोराव दै जमा जानायफोरखौ आगारनांगौ माब्लाबा समाव माब्लाबा समाव दैखौ जमा खालामना लाखिनांगौ बेखौ नोजोर होबाय आरो बेबायदिनो फिन जोंहा गायनायाव मा खालामो जि सिगांङाव आं बुंनाय एवनाय आदबफोर बे एखे रोखोमैनि एवनाय आदबफोर आलि दाननाय आलि खोनाय आदबफोरखौ बाहायनानै जोंहा खोथियाखौ फुनानैहाय गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा थाखाय जोंहा माखासे खामला हाजिराफोर लानाय जायो माने सासे सानैजोंथ' बेखौ मावफुंजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो ओ हाजिरा लानानै बा न'खरनि सुबुंफोर बा गामिनि सुबुंफोरखौ जोंङो बुथुमनानै गायनाय जायो आरो खौसेयै बेबायदिनो जोंहा माइखौ गायनानै गेजेर गेजेर बिदिनो हासार होनांगौ हाग्रा थैनायनि मुलि हाग्रा जायोबा हाग्राखौ बुखुनांगौ एम्फौ एम्फौ बेफोरबायदिखौ होनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माइ आबादखौ मा मा जोबा जोंहा जुन जुलाइ दा मावनानै जोंङो बेनि माबाखौ फिथाइखौहाय नभेम्बर बा डिसेम्बर बे दानसेयाव जों मोनहैयो आरो माइ आबादखौ जोंङो खमैबो ब्रै ब्रै दान मावनायल' जायो होनना जों बुंनो हायो ब्रै बा बा दान बेसिमल' मावनाय एइ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माइखौबो जेब्ला माइआ आबादा मोनो मोनोब्लाथाय नोंथांङा मा बेखौ हानानै लाबोनांगौ जायो आथिखालनि मुगायाव जोंहा गासैबो माइ आबाद मावनायानो दोरोंङारि आबादजों मावनाय नुनो मोन गासैबो बिगयारि आदबजोंसो मावनाय जायो जायनि थाखाय जोंङो गोदोनि समाव दोरोंङारि आबादजों आदबजों मावोमोन जेरै मोसौजों हालेवनाय बा माइखौ मानसिजेननो हानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायाददिया गैलिया नालाय थुरजा हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो जे माइ बे माइखौबो जोङो मानसिया खासिजों हायाबालानो मेसिनजों थोंजोङै मेचिनजों हानायखौ जों नुनो मोनो आरो मेचिनजों हायोबा जोंहा मा जायो फारसेखैहाय जिगाबफोरा आलादा गलांखायो आरो फारसेथि जोंहा माइनि जे बेगर बेफोरो आलादा गखायो